अ हेलौ नोंथां खोनादोंना? औ बिब्दिब्ला जोङो मोनसे थफिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन मानो हाया जानो।
औ जो-जोङो जेनेबा ओ थफिकआनो जाहैबाय जोंना ओ गोदोनि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो आ थिखालनि मुगायाव सोलायबोनाय
नाय जोमनाय ओ राव रायलायनाय बैफोरनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन मानो हाया जानो।
औ ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ गोदोनि समनिफ्रायनो जेनेबा ओ मा रोखोमै ओ जा ओ जानाय आदार जानाय जायोमोन बैफोरनि बागै सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन मानो हाया जानो गोदोनि दिनावथ' मा इदिनो जों ब माबाफोरा इदिनो थावबो बारा जायामोन इदिनो रुनाल' जायोमोन आरोना। गोदोनि दिनाव दानि दिनावसो बिराद सोलायबोबाय थाव बुज जों जाबाय आरो गोदोनि दिनाव मालाय थाव जायामोन बांसिन रुनासो जायोमोन आरो इदिनो हाथाय बाजारनि मुलि होनाय मैगं जायामोन गा गावसोर नो इदिनो नागिरनानै इदिनो न'फ्राव मोननाय इदिनो दुब्लिफोराव मोननाय बुुस्तुफोरखौ नागिरनानैनो न'फोराव मोननाय बुुस्तु मुलि होयि बुस स्थुफोरखौनो नागिरनानै जायोमोन आरो।
आरो इनिखायनो बारा बारा बेमार आजार गैयामोन दानि दिनाव बांसिन इदिनो हा थाय बाजारनि मैगं जाग्रा जा बाय मुलि होनाय मैगं जाग्रा जाबाय बिनिखायनो बांसिन बेमार आजार जोंबो माबाग्रा जाबाय आरो सिगांनि दिनाव मालाय इदिनो मुलि होयि बुस्तुजों बिदिनो मेगंफोरखौबो न'निफोर जायोमोन नालाय इनिखायनो इसोरो गोबाव अ स गो-गोबावहालागै जोरोमोन आरोना गोदोनि मानसिफोरा। आरो दानाय लुनाय होनोबाथ' गोदोनि दिनाव मालाय इन्दि ए इन्दि एम्फौनि खुन्दुं लुनानै इदिनो गावबा गाव गाननाय जिखौ गावबा गावनो गा दानानै लायोमोन आरो मोजां मोजांनो। आरो बेफोर दानाय जिफोरा गोबां गोबावहालागै जोरोमोन आरो दानि दिनावथ' बेफोरबायदि गैला दानि दिनावथ' हाथाय बाजारनि मेसिनाव दानाय जाबाय गोबा गोबा जि दानाय जाबाय आरो बिदिनो साननै सानथाम गानबानो बिदिनो जिग्रा जाबाय ' आरोना बेफोर बायदि। गोबां आरो थानायफोरा गोदोनि दिननि माबाफोर न ' फोरा बिदिनो बारा मोजां नङामोन बांसिन उखुमनि बे उखुमनि जायोमोन हानि जायोमोन आरोना। दानि दिनाव बिदिनो सोलायबोबाय बिदिनो इतानि जाबाय मानि जाबाय मानसिफोरा बिराद मो जां मोजां न' लुना थाग्रा जाबाय आरोना दानि दिनाव गोदोनि दिनाव बारा मोजां नङामोन थुरिनि बिदिनो लुनासो थालाबायोमोन आरो।
औ अ बेनिफ्राय ओमफ्राय जेनेबा ओ इन्दि खुन्दुं खौ माबोरै बरनाय जायोमोन बेनि बागै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
इन्दि खुन्दुंखौथ' फार्स्टआव बिदिनो एम्फौ इन्दिनि एम्फौ लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय एम्फौ लाखांबा बिदिनो बे एम्फौआ ओमफ्राय उनाव माबायोना फिथोब माबायोना
औ अ।
बे फिथोबखौनो दिहुननाय जायोमोन आरो।
औ ओ जेनेबा इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो फिथोब मोनो थाखाय जोङो गिबियावनो एम्फौ लाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ गिबियावनो एम्फौ लाग्रोनांगोन। आरो बे फिथोबखौ फानबाबो गोबां रां मोनो आरोना बिराद दाम ना दानि दिनावथ बेफोरो।
सिगांनि समावथ' जेनेबा ओ जि था ओ जि दानो थाखाय जोङो न'फोरावनो गावनो आखाइजों इन्दि खुन्दुं लुनानै दानाय जायोमोन नङा होमबा नों थां औ जि दानो थाखाय जोंनो गोनां जानाय बैफोर मुवाफोर खौ सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ मानो हाया जानो। बांसिन मा होनोमोनलाय बिदिनो खाल गान्दै बिदिनो ओ माबा सोरखि बिदिनो माबा बुलेब बिदिनो नांगौ आरोना हारफि माखु गान्दै
औ औ औ जोंनो गान्दैखौ मानि थाखाय नांगौ जायो?
गान्दैखौ बिदिनो
औ।
जिखौ फाननो थाखाय माबायो खोमा आंबो बारा मिथिबाङा बेनि सोमोन्दै
औ। अ जेनेबा जेनथोरखौलाय मानि थाखाय जेनेबा मा खामानियाव बाहायो? ओ जि दानायाव
जि दानायाव बिदिनो जि सोंनो थाखाय बिदिनो खुन्दुं सानाय जायोना?
औ औ।
सोंनो थाखायबो खुन्दुं सानाय जायो आरो दानो थाखायबो सायोना बेयाव बाहायनाय जायो आरो बेखौ
बिनिफ्राय सोरखिखौलाय मा हाबायाव बाहायनाय जायो?
सोरखियाबो सोरखिया बिदिनो जों मा होनोमोनलाय जि सोंनो थाखाय बिदिनो खुन्दुं माबायोना। सायोना बि-बिखौ बिदिनो खुन्दुंखौ जों इदिनो माबा फुवारनानै बिदिनो आखाइजों मोजां दास्रोनानै फुवारनानै जोंनि बेखौ सोरखियाव सोयो आरो ओमफाय बिनिफाय माबाजों सासिगोन आरो
औ बेनिफ्राय ओ जोङो जेनेबा जि दानायावथ' जोङो गरखा ओ गरखाांखौ बाहायो नङा होबा नोंथां औ दा बै गरखाखौ जोङो मा-मानि थाखाय बाहायनाय जायो
आगरनि थाखाय बाहायनाय जायोना मायोथाय
ओ आरो औ औ ओ जोङो माखुखौ जेनेबा माजों बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
माखुखौथ' दंफांजोंसो बानायनाय जायो
औ बिनिफ्राय सोरखिखौलाय नोंथां
सोरखिखौ औवाजों बानायो
औ ओ जेनेबा जोङो उम गान्दैयाथ' मोननै रोखोमनि थायोना नोंथां
औ
औ बिब्दिनो सोरखियाबोथ' जोंना बिब्दिनो
मोननै रोखोमनि उम थायो
औ औ उमबेफोरनि मुंखौ खोन्थाना होगोनो हागोन नामा नोंथाङा
फिसा मोन फिसा सोरखि गिदिर मोन गिदिरमोन सोरखि
औ बिनिफ्राय जोङो ओ जेनेबा जि दानायावथ' बिब्दिनो मुस्राबो नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ।
औ मुस्राखौ जोङो मा खामानियाव बाहायो?
मुस्रा बेखौ जि दानायाव बाहायो खोमा बिदिनो मा होनोमोनलाय
मुस्राखौ मुस्रा जेनेबा मुस्रााथ' होनना जों बेखौ फेमफ्लायाव ओ खुन्दुं साना लानायखौसो मुस्रा होनो नङा होमबा नों थां औ जोङो बे मु मुस्रायाव मा जेनेबा ब ओ फेमफ्लायाव जेनेबा मुस ओ खुन्दुं सानायखौ मुस्रा होनबाय जे-जोंङो बे मुस्राखौनो फिन आरोबाव माखुवाव सोनानै जोङो जिखौ दानाय जायो नंङा होमबा?
औ जिखौ दानांनाय जायो आरो।
औ बिब्दिनो जोङो आगरना खाय खौबोथ' नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ नोंथाङा जेनेबा जोंनि आगर आखायफोरनि मुंफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
बिदिनो दिंखिया आगर मोनसे दं फारौ मेगन हाजो आगर
बेफोरबायदि दं आरो बेनि बारा मिथिबांला आंङो। बेफोरखौल' एसे मिथियो आरो।
ओ जेनेबा सिगांनि समाव जोङो ओ जि दानायाव गाबहोनो थाखाय मा मा जेनेबा मा रोखोमै गा-गाहोनाय जायोमोन खुन्दुंफोरखौ नोंथाङा फोरमायना हाग हागोन नामा
बिफांनि बिलाइफोरजों मोनसे गाहोनाय जायो आरो।
औ बिफांनि बिलाइजोंल' नामा नोंथां।
दंबावो खोमा आं बिनिफ्रायनो मिथिला आरो माखासे द' दानि जुगनि जाहैबाय गोदोनि दिनावसो मालाय दानाय लुनाय दंसोयोमोन गोदोनि दिनावसो मिथियोमोन दानि दिननि बारा मिथिबांला आरो।
औ औ। बेनिफ्राय जोङो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला
हा
गोदोनि समाव जोङो बिब्दिनो न'आवनो गायनाय जेनेबा मेडिसिन होयि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जायोमोन आरोना नोंथां आथिखालावथ' जोङो ओ बे हाथाय बाजाराव फाननाय मैगंफोरा गोबाङानो मेडिसिन गोनां जाबाय बेख बेखायनो जोङो बै मेडिसिन गोनां मुवा जानानै जेनेबा जोंनि देहायाव गोबां साख्रुुब सुक्रुब ग्रुुब बेमार आजारा साब्बाय नङा होमबा नों
औ। मालाय गोदोनि दिनाव एकस' बिस एक्स' गाहाम जोरोमोन दानि दिनाव थ' साथिखौनो थाहैला मानसिफोरा
औ औ औ आरो गोदोनि समाव जेनेबा मुवा बेसाद बायनोब्ला जेनेबा खम बेसेनावनो मोनोमोन। ओ थेवबो जेनेबा बिब्दिनो नांगौ जेसेबां मुवाखौ मोननो हायामोन आरो खम बेसेनबाबो नङा होमबा नोंथां आथिखालाव थ' गोबां मेडिसिन गोनां मुवा बेसाद जादों बेनिफ्राय मैगं थाइगंनि दामफोराबो एसे जौगानायैनो दङ नङा होमबा नोंथां। एसे बारायनो जानानै दं आरो ना।
औ औ।
औ बिब्दिनो जेनेबा जोङो बैफोर हाथाइ बाजारनि मेडिसिन गोनां मैगं थाइगंफोरखौ जानानै जोंनि देहायाव गोबां बिदिनो बेमार जानो हमबाय बेखायनो जोङो हायोब्ला सिगांनि समनि बायदिनो न' न'आवनो गाव गावनि नांगौखिनि जे मैगं थाइगं बैफोर आबादफोरखौ खौ मावनानै जोङो जेनेबा मेडिसिन गैयालासेनो न' न'आवनो ओ गायना लानो हायोब्ला एबा न' न'आवनो बिदिनो आबाद मावनानै जायोब्ला जेनेबा ओ देहायाव जे बेमार जानायफ्ला एसेबाबो खम जागोन नङा होमबा नोंथां
औ जागोन
औ बेनि थाखायनो जोङो जेनेबा दायो आथिखालाव न' न'आवनो मैगं थाइगं गायना लानाया मोजांनो आरो ना नोंथां
उम मोजां
जोंहा जेनेबा टाइमाबो जाबाय नोंथां जोङो उननिस साव सावरायसिगोन।
औ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
बिदिब्ला औ।